औ
नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनागासिनो। नोंथाङालाय खोनादों?
बुजियासै?
खोनादोंना आंनि रावखौ?
औ खोनागासिनो दं आं।
अ मा खालामदों नोंलाय?
अ दङ आं।
औ। खबरफ्रा मोजांबा? हेल'
नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनागासिनो आं।
औ
नोंथाङा खोनायाखै नामा आंनि रावफोरखौ?
दायो जोङो माबे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो?
औ जायखि जाया रायलाय जायोना? ओं।
अ बिदिब्ला जोङो जानायनि सायाव रायज्लायजागोन नामा? जोंनि दोरोङारि जानायनि सायाव सावराय जागोना दायो?
औ जायो दे।
हेल' औ दायो जोङो जेनेबा अनला ओंख्रि आरोना बे अनला ओंख्रिखौ माबादि जायो। ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ खोनथानो हागोन। जेरै जोङो अनला ओंख्रिखौ संबाथाय जोंनो मा मा नांगौ बेखौ खोन्थाग्रोनोसै आङो।
औ।
अ जोंनो नांगौ ओ फार्स्टआव जोङो अन गुन्दै देना लानांगोन जोङो।
औ
ओमफ्राय अनलाखौ जोङो दाउजोंबो जाजायो। दाउ
औ।
दाउ बेदरजों ओमफ्रायो
बेयावनो माने अनला ओंख्रिखौ माबायि ओ जेनेबा अनला खौ जोङो ओ देनायनि सिगां जेनेबा जोङो माइरंखौ सोमना लाग्रोयोना औ माइरंखौ सोमना लानानै औ माइरंखौ सोमना लानायनि उनावसो जोङो बेखौ दसे दोनहाबनानै सुस्रानानै आरो जोङो बेखौ देफिनोना?
औ औ।
औ बिनि उनाव आरो मा मा बाहायो जोङो?
जोङो बेयाव ओ जेरै- आं बुंबाय नालाय दालाय बे बेदर जोंहा अनला ओंख्रियाव फार्स्ट जोङो ओ आरो सामब्राम बानलु हाइजें बेफोरखौबो मस्लाफोरखौ आरो देना लाजायो फार्स्टाव।
औ
ओ ओमफ्रायो सोंनायाथ' बिदिनो ओ जेरै जों नरमेलि ओ बेलेग ओंख्रिफोरखौ सोंनाय बायदिनो ओ पियासफोरखौ हाना लानानै मोजाङै एवना लाग्रोयो।
औ
ओमफ्राय बेदरखौ एवना लानसै।
अ बेदरखौ माने एवफ्रामनानै लायो ना?
औ-औ एवफ्रामनानै लानो
औ
जाय खुंनानै एसे गोसा गोजा जाहांबाथाय जोङो दै होनोसै बेयाव दै होनानै औ ओमफ्राय दसे सम गोदौना होनोसै मोजाङै गोदौनो होनानै ओ दसे थानानै बे अनला ओंख्रि औ माने अन देना लादोंमोन ना जोङो बे अन गुन्दैखौ होनोसै आरो जोङो बेयाव
औ ओ बांसिनै जेनेबा अनला जों जिहेथु जायो बे ओ माने अनला ओंख्रि खौ माने मा मा बेवहाय जोङो मैगं बिलाइ बा जायखिजाया जों जेरै- ओ मा होननानै बुङो बेखौ थाइगिर फिथाइबो बाहायो ना जोङो थाइगिरनिबो अनला ओंख्रि जायो बेजों लोगोसेनो जों लाइ बिलाइखौबो जों जायो। बेनि अनगायैबो आरो मा मा जाबावो नोंथांनि बादिब्ला
आं ओ आं बारा मोनथिनाय नङा माने बे मादै संनायखौ
दोंबावो जेनेबा औवा मेवायजोंबो जों जायो
औ औ औ नोंथाङा खोन्थाना होनो हागोन नामा मारै मारै सङो आं माने बारा मोनथिनाय नङा ओंखायनो
औ अनला ओंख्रिखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो अ माइरंखौ जों गिबियावनो सुग्रोनानै लायो बेनि उनाव सुग्रोना लानानै जोङो ओ देयो बेखौ ओ बिनि उनाव देनानै जोङो बायदिसिना सामब्रामफोरखौबो दे ग्रोनानै लायो जेनेबा सामब्राम गुफुर बेनि उनाव आरो बायदिसिना जों मस्लाबो बाहायो जेरै- दु-दुन्दियाबो बाहायो खायसेया
औ
ओ बेनि उनाव बेखौ जोङो दैफोरखौ ओ जेनेबा आरो जे जेरै जों नाफोर नाफोरजों जायो। ब्ला ओ अनला ओंख्रिखौ जेनेबा थाइगिरजों जायो न' थाइगिर बिलाइ हो थाइगिर फिथाइ खौ जोङो माने गिबियावनो बेखौ हानानै लाग्रोयो आरो मोजाङै सुनानै। बेनि उनाव हाना लानानै बेखौ मोजाङैनो एवफ्रामो
औ
खायसे खायसे ओनसोलाव जानायफोरा गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय जोंनि रङिया ओनसोलाव बेबायदि जायो आरो ओ गिबियावनो बेनि उनाव नाफोरखौ बो एवफ्रामनानै लायो न' नाखौ एवफ्रामना लानानै बिनि उनाव गुन्दैखौ गुदुं खालामनानै बिनि उनाव अन ओ बै अन गुन्दैखौ जोंङो होयो बेनि उनाव अन गुन्दैखौ होनानै जोंङो बै ना एवफ्रामना लानायखौ बा गिबियावनो नाखौ होग्रोआ माने बै थाइगिर जि एवफ्रामनाय दङ थाइगिर फिथाइ बेखौ जों होयो आरो ना होनानै मोजाङैनो रहायग्रोना लाग्रोनायनि उनावसो जोंङो बेखौ नाफोरखौ होनानै संनानै जायो आरो।
औ औ
ओरैबाबोथ' बुंनो थाङोब्ला बे जेनेबा अनला ओंख्रियाथ' जोङो अनला ओंख्रिखौ जों बायदिसिना खामानियावबो बाहायो जेरै- आलासि सिबिनाय खामानियावबो बाहायो नङा होमबा? बिनि अनगायैबो जोङो ओ ओंखाम गोरलै जानाय बायदिफोरावबो बाहायो
औ
औ आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जेब्ला हिनजाव गोदान लानानै फैयो अब्ला हिनजाव गोदानखौ जोंङो ओ गिबियावनो माने अनला ओंख्रि संनाय ओ संहोनाय हुदाबो दोङो जोंना।
औ औ
औ बेनि अनगायैबो नोंथांनि बादिब्ला आरोबाव मा मा बर'फोरा दोरोङारि जाग्रा जाबावो?
आरो जों जेरै मैथा नारजि
औ
मैथा नारजि अ बेफोरखौबो जों जायो बर'फ्रा नारजिखौथ' गासैबो जाफ्रामोना बर'फोरनि बेयो जेरै नारजि अमा जानो हायो जोंङो बेयाव औ बेयावबो जोंङो ओ आरो मा बे जायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा आंनो?
औ नोंथाङा खोन्थानो हागोन।
माने आं बारा रोङा थेवबाबो माने जिखिनाखौ मिथियो आरो आंथ' संफेरा नालाय बिमाया सङो जोंना। ओंखायनो बिमाया मारै सङो एसे एसे जिखिनाखौ मोनथियो बे खौल' खोनथानो हागोन आरो माने आं संफेरा नालाय ओंखायनो बारा रोङा। ओ स' जोंङो जेब्ला नार्जि ओक्षनार्जि अमा संनो नागिरो होमबा होमबानिया जोंनाबो सेम बिदिनो पियास मस्लाफोरखौ देना लाग्रोयो फार्स्टाव
औ
बिदि एवग्रो ओ बेखौ एवना ओमफ्राय बे मस्ला देनायफोरखौ एवना लाग्रोयो फार्स्टाव एवखांनानै बेदरफोरखौ बेदरखौबो जि जाय बेदरखौ होगोन जोंङो अमा होगोन ना अमा नारजि जाबा
औ
औ बांसिन मानसिफोरा अमाखौ नारजिजों अमा बिबु थोयोना दालाय अमा बि खौ जानोना जायो नारजिजों स' बेखौ ए एवना लानानै बिदि दसे एवफ्रामबाय आरो एवखांनानै बे नार नारजिखौ होनोसै बेयाव
औ
नारजि ओ नार्जिखौ जेन'बा नारजि खो बे नार्जि फोरानना दोन्नायखौ नार्जि बिलाइखौ बेखौ होयो आरो। ओमफ्राय बेखौ होखांनानै दसे बिदि एवबाय थानानै दसे थानानै गु माने मोजांङै एसे गोजा गोजा बा मोननाय बायदि जाबाथाय होमबानिया जोंङो दै होनोसै दै होनानै ओमफ्राय दैखौ गोदौहोनानै बिदि माने जा एसे रानथाब होनोनानै उनाव थिखोनोसै आरो ओमफ्राय बेखौ जाजायो
औ जोंनिथिंबो बेबादिनो संनानै जानायानो जायो बांसिनै आरो बेनि अनगायैबो जोंङो मैथाखोबो जिहेतु जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनाबो दोरोंङारि जाग्रा गोबां दंङ जेरै साम'बो दङ सबायजों साम' जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो होननानै बुङो बर'
औ औ औ
बिनि अनगायैबो जों मैथाजों ना बा मैथाजों जोंङो अमा बेदरखौबो जायो खायसे खायसेया ओ मैथाजों अमा बेदर जायोब्ला जोबोरैनो गोथाव जायो होननानै बुङो आरो।
औ औ
अ बांसिनै जोंङो मैथाखौ जेनेबा आं मैथाजों आरो नाजों संनायनि आदबखौ बुंनो हागोन नामा?
औ औ बुंजागोन नोंथांङा औ
औ गिबियावनो माने ना खौ जोंङो जेनेबा फुख्रिनि ना बा जायखिजाया बायनानै लाबोनाय ना खौ जों गिबियावनो मोजांङै माने बासिनानै बा हा दाननानै बा सु ओ बेखौ हानानै जोंङो मोजांङैनो सुस्रानानै लायो आरो। बिनि उनाव ओ मैथा खानानै लाबोनाय बिलाइखौ जोंङो मोजांङैनो बासिनानै ओ दैजों सुनानै हानानै लायो आरो। बिनि उनाव बा खायसे हायाबो ओरैनोबो होयो, बेनि उनाव बे खौ जोंङो ना-नाखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै लायो बिनि उनाव जोंङो बे मैथाजों ना संनायाव जोंङो बायदिसिना सामब्राम गुफुरबो होयो। आरो बेनि उनाव सामब्राम गोजाबो होयो ओ बेफोर आरो हाइजेंबो होयो जाहाथे मोदोमो बेनि थाखाय आरो। ओ बे-बेनि उनाव जोंङो बेखौ थाव बा सारायाव जोंङो अराव जोंङो माने थावखौ होनानै एसे गुदुं जाहोनानै गिबियावनो बेखौ सा-सामब्रामबा देनानै लानाय सामब्राम गुफुर आरो बेनि उनाव बै हानानै लानाय पिया ओ मा होनो सामब्राम गोजा। जायखौ जों पियासबो बुंङो ना? ओ बेनि उनाव बेखौ होनानै जोंङो देनानै मोजांङैनो लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोंङो बै मैथा बिलाइखौ होयो मैथा बिलाइखौ मोजांङैनो एवना लानानै बेनि उनाव बै नाखौ होयो बेनि उनाव दैखौ होनानै होयो आरो। फाय संख्रि होयो हालदैबो होनाय जायो। बै एवनायावनो माने हालदैखौबो होफानाय जायो आरो।
औ औ
उम बैनि अनगायैबो आरो मा मा जागाव नोंथांनि बादिब्ला? बेफोरनि अनगायैबो आरो?
आरो आरो जानायनि बागैथ' आं बारा मोनथिनाय नंला आरो आलदा टपिक रायज्लाय जागोन नामा जोंङो? आलदा गुबुन खोथानि सोमोन्दै।
बेयावनो जों फोजोबनो हागोन जानांगौ माने जाग्रानि जानाय बुस्थु जानाय बेसादनि सायाव आरोना बा जानाय आदारनि सायाव। जिहेतु समाबो जोंनिया जासिगोन।
औ औ आरो जोंङो बैसागु समाव दालाय गो-गोखा गोखै जाया दालाय बेखौ आं एसे औ बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा आंङो?
औ नोंथांङा बुंनो हागोन।
ओ माने बै-बैसागुनि बारै माने एसे बुंनो हागोन नामा माने मारोरै फालिनाय
अ बे उम जिहेथु नैयाव जानायनि सायावनो रायलायबाय थादों बेखौ रायलायजायो जेनेबा मा मा जाग्रा आदार जायो।
औ औ जेरै जोंङो बैसागुआव गोखा गोखै जानांगौ नालाय जेने बर'फोरा होनो दालाय एक्स'नै एकस' आद बिद जिनिस जानांगौ। माने गोखा गोखै मानिया बे बैसागुनि ओ औ सेजौ दाइन जाबोला जोङो माने जोंनि बेमार आजारफोरा खारो होननानै बुङो नालाय दा गिदिरफोरा।
औ।
स' जोङो बेयाव मा-मा जानो हायो फार्स्टआवथ' थाबाय गिबि गिबियावनो थाबाय थिंखिया थागोन बेयाव आरो ओ थाइजौ खान्थाल सि हो
औ।
औ-औ गोखा गोखै जेरै ओजि सामथा ओ आं बारार मोनथिनाय नंला माने जाय
अ बेयाव फुंखा थायो फान ओ जायखि जायाबो होयो। मानि मुनि बेबादिनो खार' खान्दायबो होयो बायदिसि
खारौखान्दाय औ। औ आरो गोखैनि थाखाय थाइजौफोद थाइजौफोरखौ बाहायगोन जोङो थाइजौ। ओ मा-मा दङ जेरै खान्थालबो होजायो जोङो बेयाव।
नोंथां। अ दायो जों जोंना जिहेथु समा जिमिनिटमोन दायो जोङो जानांगौ। बेयावनो दोनथ' जा ओ जासिगोन।
औ दोनथ' जासिगोन ओ जिनै मिनिट जाथारबा दोनथारनोसै नामा माने जिनै मिनिटनिफ्राय।
अ जिनै मिनिट होनदोमोन अ-अ।
औ-औ माने जाथारनोसैना आरो जिनै मिनिटलाय।
उम।
उम दे नोंथांजों रायलायनानै मोजां नांबाय आरो।
औ आंबो।
औ-औ-औ।